थां
अ हेल' नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथांआ
औ खोनादों दे नोंथां
अ नोंथांसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबनाय थाखाबाय नोंथां।
औ नोंथांसिम नोंथांनिसिमबो
अ नोंथाङा सदोंब्ला आं नोंथांजों माने दिनैनि माने मा होनो दा सोलिबाय थानाय आबाद आबादफोरनि बागै माने जेनबा माबायदि आबादखौ जों मावलांनाय जायो बे आयदानि सायाव आं माने नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। सम होनो हागोना।
औ नोंथां हागोन दे।
उम जेनेबा जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय माबायदिहाय आबादखौ माइ आबादफोरखौहाय जेनेबा उफ्रा बेफोरखौहाय माबायदिहाय जेनेबा मावलांनायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना आंनो
औ नोंथां हागोन दे
ओ दानि समावथ' जेब्ला दाथ' दैज्लां सम नालाय बेनिखायनो जों आङो बांसिन सुबुंफोरखौनो माइ आबाद मावनायखौ नुदों आरो नोंथां जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो माइजलिनि गोनांथि जायो जोङो मे माइजलिखौ थांनाय बोसोराव मावखानाय जा गोग्गोमाय बेखौबो दोनखानाय जायो नङाब्ला जोङो बाजारनिफ्राय मोननाय माइफोरखौबो लाबोनानै गायफैनाय जायो आरो जोङो बेखौ ओ जा मायज्लि बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै सानसे बा साननै फुख्रियाव स सोमनानै दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै जोङो लांदां जायगायाव बेखौ फेन्स रानानै थालिर बिलाइजों नङाब्ला थास' बिलाइजों जोङो खोबनानै होनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जेब्ला बियो गाजा बेरो अब्ला बेखौ जोङो फोथाराव लानानै नाननै थांनाय जायो आरो बेखौ जोङो फोनायनि सिगांनो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों बा हालजों हेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला मोजाङै हाया मोनो अब्ला जोङो जा गाजा बेरनाय माइ बेखौ जोङो आखाइजों मोजाङै सारनानै फोनाय जायो आरो
बेनि उनाव जेब्ला दान मोनसे जायो अब्ला माइआ एसे जौबोब्ला जोङो बेखौ आरोबाव फुफिननाय जायो आरो जोङो बेखौ गायनायनि सिगांनो हाखौ मोजाङै फोमोननानै लाग्रोनाय जायो बेवहाय जोङो खायसेखौ ओ गोदो जेरै हाल नांगोलजोंनो हेवोमोन बिब्दियैनो हेवनायखौबो नुयो आरो आरो खायसेखौ जोङो ट्रेक्टरजों एवनायखौ नुदों आरो बेबायदियैनो हाखौ मोनहो खांनायनि उनाव जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो बेयाव बेवहाय जोङो आइजोफोरखौ बांसिन गायनायखौ नुदों आरो जोङो खायसेफोरखौ जा गोदान मुगानि माइ गायनाय मेसिन ओंखारदों बेखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव माइखौ गायखांनानै जेब्ला ओ साननै सानथामसो जायो अब्ला आबादा मोजां जानायनि थाखाय जोङो खायसे रासायनिक हासार जेरैबायदि इउरिया पटासफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो जोङो खायसेखौ न'खरनिनो बानायनाय हासार जेरैबायदि गोबोर हा सार बायदिखौबो जोङो सारनाय नायहैनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव माइआ जेब्ला ओ ओंखारो बा मोनो अब्ला बै समावबो जोङो गोदो जेरै ओ खा सि लानानै हाहोयोमोन बिब्दिनो जोङो दासिमबो नुबाय दोङो आरो जोङो दानि समाव आइजोफोरखौबो हाहैनायखौ नुदों आरो जा गोदा न मुग्रानि माइ हाग्रा मेचिन बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव माइखौ हाखांनानै जोङो लाबोखांनायनि उनाव ना नाय समावबो जोङो खायसेखौ ओ
मोसौ हालिजोंबो नानायखौ नुदों जायफ्रा रांनि आंखाल बिसोरखौ बांसिन नुयो आरो ओ बेनि उनाव जोङो ट्रेक्टरजोंबो नानायखौ नुदों आरो खायसे खौ गोदान मुगानि मिचिन एसे खम समावनो जानाय बेखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जेब्ला माइ आबादा जोबो अब्ला जोङो बैयाव नाराफोरखौ एवस्राङालासिनो बेवहाय मटर आबाद मावनायखौबो नुदों आरो नोंथां ओ बेनि उनाव खायसेखौ मथ टर आबाद मावालासिनो जोङो नाराखौ हेवस्रांनानै ओ जोङो बेसर आबाद मावनायखौ नुदों आरो बेसर आबाद मावनायाबो एसे माइ आबाद मावनायजोंनो एसे एखे ओ बे बेखौ मावनो थाखायबो जोङो गिबियावनो मोजाङै दुब्लिखौ हेवस्रांग्रोनानै लानाय जायो आरो ओ जा बेसर बेखौ जोङो थांनाय बोसोरफोराव मावदोंब्ला बेखौबो दोनखानाय नुदों नङाब्ला खायसेखौ जोङो बाजारनिफ्राइ लाबोनायखौबो नुदों आरो बेनि उनाव ओ बेखौ फोखांनानै जोङो जेब्ला एसे देरगोन बेसरा अब्ला जोङो बे बेसरा मोजां जानायनि थाखायबो बेवहाय आलादा आलादा मुलि होनाय जायो आरो ओ जेब्ला बे सरा बिबार बारो अब्लाबो जोङो बेवहाय आलादा मुलि होनाय जायो आरो जेब्ला फिथाइया ओ फिथाइ थायनो हमो अब्ला बेवहायबो फिथाइआ गोग्गो बा मोजाङै जानायनि थाखाय बेवहाय ओ आला मुलि होयो आरो जोङो बिसरनि फ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो बेसरनिफ्राय ओ थावबो मोननो हायो ओ जेराव जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो जोङो बे थाखोयाव फाननानै हेफाजाबबो मोननो हायो आरो जेब्ला राङारि आंखाल जायो आरो जोङो बेसरखौ फाननानैबो ओ नांगौ जिरादफोर खौबो लानो हायो आरो गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो हायो आरो नोंथां नोंथाङा खोनादोंना? औ नोंथांमोननि ओनसोल लावबो माइ आबादखौ माबोरै मावो बा गोदोनि हुदा बायदि मानोना ओ गोदान मु गानि ओंखारनायजों मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां फोरमायनि जेनेबा जोंनिथिंजायबो बिदिनो नोंथांमोननिजाय माब जेनेबा जिबायदि नोंथाङा खोन्थाां बिदिनो जों बे जायबो जेनेबा आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों दे फोरमायलाय
औ जेनेबा जोंङो गिबियावनो जेनेबा माइ आबाद मावनो होनबाथ' जोंङो माइलिनि गोनांथि जायो बिदिनो नोंसोरनिथिं जे जिबायदि खथ दासो खोन्थालांबाय जेनेबा बिदिनो जोंबो माने माइस्लिखौ नांग्रोगौ आरोना जोंनोबो माइ आबादखौ मावो होननानै जोंङो गिबियावनो जेनबा दैज्लां बोथोर दा औ जेनेबा जोङो जेनेबा लाबोनानै जेनेबा सानसे जोङो फाथोनि बस्थायाव बिदिनो स खालामनानै दोननाय जायो आरो ना जेनेबा न'नि जेनेबा फुख्रिफोराव
औ
हेलौ ओ नोंथां
औ खोनादों दे नोंथांनिखौ फिसा फिसा खोनाफैदों
आदसा ओ जेनेबा जोङो बिदिनो माइगलिखौ सोमखांनायनि उनाव जोङो दा बिनि अखानायैहाय जोङो माइदिलिखौ मिखांनाय जायो आरो ना गार आथां औ बिनि उनावहाय जोङो अ बिनि उनावहाय जोङो मा होनो एनजााम आलुखौ थिखांखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेनेबा बेब्लाससो जोङो माने जों बेखौ मा होनो जेनेबा बेखौ जमा थिखांनानै दोननाय जायो आरोोना मोनसे जायगायाव जेनेबा न'नि जेनेबा अख मुदायानो जा जेनेबा एसे गुवार जाबायानो बेफोरबायदि जायगायाव जों दोननाय जायो आरोना
औ
जेब्ला बेयो दोननानै जेनेबा दै सररखांगोन बेखौ जोङो माने लइ बिरायदों माने नो फोरनानै दोननाय जायो आरोना
औ
बहेलौ नोंथां औ जोङो बेफोरबायदिनो माने जेनेबा बेखौ दोननो दोन जोङो थिखांखांनानै दोन ओं हालौ फोथोरावबो जोङो जेनेबा खोथिया फोनो थाखाय जोंनो फोथारबो नांगौ जायो जेनेबा बेखौ जोङो फोथारखौ जोङो हालेवनानै जेनेबा हाखौ मोनहोना लाग्रोनाय जायो आरोना
औ
ओ जेनेबा थिग बेबायदिनो जोङो मोसौजोंबो हालेवयो दानियाथ' आरो ट्रेक्टरजोंबो हालेवो गोदो गोदायथ' माने बिदि ट्रेक्टरबो गैयामोन जेनेबा जोङो बिदिनो खम दानियाथ' खम समावनो माने बुहुद थाबैनो माने हालखौ एवखांनायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा ट्रेक्टरजों हाल एवनानै गोदो बेथ' माने बेला बेला सानजौ लायोमोन आरोना जेनेबा मोखौजोंसो जोङो हालेवखौ एवोमोन। नङा होनबा नोंथां?
औ
अ थिग बेबायदिनो दानियाथ' बिदिनो गोदान मुगा जेनेबा बोथोरजों गोरोबनानै जोंबो माने खम सम समावनो माने ट्रेक्टरजों एवबाथ' जोंहा खम समावनो जायो बिदिनो जोंनि थाखायबो मोजां माने। बेबायदिनो हाखौ मोनहो खांनानै जोङो खोथियाखौ माने फोनाय जायो आरोना नोंथां ओ जोंनो जेनेबा बेयो खोथिया फोनाया जेनेबा जोंनो ओ खोथिया महर मोननोबा जेनेबा माइ गायजानाय फोरबायदि महर जानोबा जोंहा दानसे बा दाननै माने बिदिनो सम लायो आरोना ओ बेनि उनावहाय जोङो जेनेबा बे खोथियाखौ जेनेबा बिसोरबो जेब्ला बेयो महर मोनबाय जोङो जेनेबा फारसेथिंजाय जोङो जेनेबा गुवार फोथारखौबो जोङो हालेवना लाग्रोनाय जायो आरो ना जेनेबा मोसौजों एबा ट्रेक्टर जों ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खोथियाखौ फुनाय जायो जेनेबा ओ रुवानि लानानै जेनेबा सावरि बेफोरबायदि हाजिरा बेफोरबायदि लिंनानै आरोना।
औ औ खोनादों दे।
औ बिदिनो जोङो फारसेथिंजाय जेनेबा खोथिया फुखांनाय फुखांबाय जेब्ला जोङो बेखौ माइखौ गायहैनाय जायो आरोना जेनेबा लांनानै थिग बेबायदिनो जोंनियाव आबादखौ मावलांनाय जायो आरोना जेनेबा ओ बिदिनो मा मा आबाद माव होनब्लाथ' जोंनिया माइफोरा जेनेबा ओ रनजित थाहैबाय जेनेबा बिदिनो माइब्रा ब्रा माइ ओमफाय जोसा बिदिनो ओ बिदिनो गोबां बिबांनि माइ गायनाय जायो आरोना जोंनिथिंजाय ओ जेनेबा बिदिनो जोङो माइखौ गायलांबाय जेनेबा माइल' गायबाबोथ' जाया जोंनिया उफ्रा खिथिबो नांबाय जेनेबा जों मैगं थाइगंबो नांगौ नङा होमबा जों नोंथां।
औ
ओ जेनेबा जों मैगं थाइगंनि बेलायाव जेनेबा जोङो ओ दाबायदि बिथोरावथ' जोङो ओ दैज्लां बोथोरावथ' बांसिनानो जेनेबा मा होनो बेखौ ओ पटल खुन्द्रि मटर बेफोरबायदि फालौ जेनेबा बेफोरबायदिखौ बांसिननानो गायनाय जायो आरोना। ओ जेनेबा बोथोर लाना बोथोर बेफोरबायदिनो थायसुम बेफोरबायदि जेनेबा लाव पानिलाव, खुमब्रा बेफोरबायदि गायनाय जायो आरोना बोथोर लाना बोथोर।
औ नोंथां बिदिब्ला ओ दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
दे होमब्ला नोंथां जोंनिया समावबो जानानै फैबाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।